हेल' नोंथां अ नोंथां खोना-खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
नोंथांमोनथिं दा बिदिनो बोथोरा माबायदि?
बोथोरा दिनैथ' जोबोद मोजां नोंथां सान्दुंबो गैया अखाबो गैया मा दोमैलुलु
अ मा नोंथाङा दा फ्रि दोङोबा दोङो दे इदिनो नोंथां। बेबायदिनो सान्दुंबो गैया नखाबो गैया दोमैलु अ नोंथांदो होमबा फन हरनाय जाहोनानो जाबाय जोङो आं बेफार फालांगिनि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां
दा जोंबा बेफार फालांगि हबाथ' नोंथां जोबोद दोङो नङा होमबा बेफार फालांगि खामनो हानाय नोंथां?
औ दङ' नोंथां दङ' गोबां दङ'
दाथ' बेफार फालांगि होमबा सब बस्थ' दा बेफार फालांगियाव गोग्लैजोबनाय जाबाय नोंथां। मेगं थाइगंङाबोथ' एजाय बे बार फालांगियाव थाङो खायफाया मोखौ जा बोरमा जा अमा जा -
औ
सब बेफार फालांगियाव थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
मा होन नोंथांमोनजों बिदिनो बे बारा फालांगिया मा बेफार फालांगियाव मा मा नुनो मोनो नोंथांनो नोंथाङा।
ओ जोंनिखिजाथ' बेफार फालांगियावहायो जेरै नोङो दहाय बुंनाय बायदि जेरै जों ओ दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौहाय जोङो न'आवनो फिसिनानै फेदेरनानै जोङो हायो फानहरनाय जायो जायफोर बेफारिफोर फोरो लांफैनानै माने जोंनिफ्रायहाय बायनानै लांनाय जायो आरो नोंथां।
औ इदिनो जोङो मैगं थाइगं नि बेलायावबो होन जोङो बिदिनो हाग्रानि मैगं बे फोरबायदि न'आवहाय आरो गायनाय मेगं बेफोरबायदि खौहायो जोङोहाय फानहरनाय जायो बिदिनो बेफारिफोरा लांनानै गावसोर हायो माने जोंना उरणाचल खाथि जाहैबाय नालाय नोंथां अरुणचल बरदार जाहैबाय नालाय औ बेयावहाय माने बेफारिफोरा लांनानै माने अरुणाचल अरुणाचलावहाय फानहैनाय जायो आरो नोंथां।
नोंथांमोनजाय बिदिनो मेगं थाइगंखौ मेगं मा मा मा मेगं थाइगंफोरखौ बेफार फालांगिफोरनो हरनाय जायो नोंथां?
ओ बिदिनो जोङो न'आव गायनाय दाथ' दैलां बोथोर नालाय खांख्रिखला बेफोरबायदिखौ हरनाय जायो बिदिनो मेस सें फोरावथ' आरो गोबां मेगंफोर दङ' जेरावहाय जोङो मैसुं होन लाइ लाफा बिदिनो गोबां आरोना इदिनो फुलकपि अल कपि बान्दा कपि फान्थाव बानलु बेफोरबायदिखौहायो गोबां माने जोङोहाय न'आवनो गायनानै माने जोङो फानहरनाय जायो आरो नोंथां
अ नोंथां
औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिखै। हायो माबायदि बेफार फालांगि। नि सायावहाय एसे फंनैसो फोरमायना होदो।
अ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो। बेफार फालांगिफोराव नफोराव जि गायो इजा फिन्दि फि फिन्दि लाइ लाफा। फालौ अल कबि बान्दा कबि। बेफोरबायदि सब बेफार फालांगिफोरनो नआव गायनानै। फानहरनाय जायो आरो नोंथां। बिदि नआव बाहायमान अनसुथायाइ होयो रांनि।
औ नंगौ नोंथां।
उम बिदिनो जोङो नफोरावबो दाउफोरफोरखौबो फिसिनाय। नोंथाङा माबायदि फोरमाय दाउ अमा बोरमा मोसौ। बेफोरबायदिखौबो नआव फिनानै बेफार फालांगिफोरनो हरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
नोंथांमोनजों दा होमबा बेफार फालांगिफोराव। बेसेना खमसोना? बारा नोंथां।
सिंनिखैजायथ आङो गोबां बाराखौनो नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिनो जों ननिफाय हरबाथ जोङो एसे उ जोंनिफाय मा होनो। फाइखारियासो लांफैनाय जायो नालाय नोंथां बेयावहायो। ओ जोङो एसे खमावनो हरनांगौ जायो आरो ना। थाय बिसोरो आह गावसोर फानहैबाथाय दामावहाय फानहैनाय जायो आरोना। बिसोरो गोबां मुलाम्फा मोनहैयो नोंथां आरो। जोंनाथ ओरै अरुणाचलाव फानहैबाथ। गोबां दामै फानहैनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथां
गोबां रां मोनो बिसोरो माने गोबां मुलाम्फा जाहैयो जोंनिफ्राय बायनानै लांनायखौ। आरो जोंनि खैजायहायो बांसिन बानलुनि आबाद मावनानै जोङो। माबानाय बेफार फालांगि खालाम होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जोंनिखि माने गोबां माने। फानलुनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मेसेङाव नोंथां। औ दाथ दैलांवहाय जोंनियाहायो बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय। जायो आरो नोंथाङा।
ओ ओ ओ
औ बिनिफ्राय आरो जोङो मेसेङावहाय हानानै मा खालामनोसैलाय। बे माइखौबो जोङो। फानहरनाय जायो आरो नोंथां जि जानो खिनाखौ दोननानैहाय बस बोसोरसेनि जानो दोननानै जोङो। खावसेखौहायो माने फाननानैहाय जोङो। इ रांनि मुलामफा मोन मो ओ रांनि मुलाम्फा मोनो आरोना नोंथां।
अ नोंथांं ओं
बेहाय जों जोंनि दैलि जानाय लोंनाय बेयावथ जोंनि संसार जानायावथ फैसानि गोनांथि नालाय नों थां बेफोरावहाय। औ बेयावहाय जोङो गोबां हेल्प मोनो आरोना नोंथां। बिदिनो दाउ अमाफोरखौबो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां माने फाननानै गोबां मुलाम्फा मोनो जेराव जों नखर संसार जानायावहाय गोबां हेफाजाब मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां ओ
औ बिदिनो गोबां जोंनिखि बिदिनो गोबां बिदिनो जुखाम बायदिसिना बेफोरबायदिखौबो गायनानै जोङो फालांगि खालामनायखौबो नुयो आरो नोंथां औ। इदिनो नाफोर फिसियो। फुख्रिफोरावहाय बेफोरखौबो जोङो फाननानैहाय रां मोनो बेफोरबायदिखौहायो आङो नुबोबाय थादों आर ना नोंथां
औ नोंथां
औ
होमबा नोंथांमोननि जा फायखारिफोरनोसो हरनाय जायो ना नोंथाङो होमबा
औ नों-औ नोंथां जोंनि खैजाय फायखारिफोरनो बांसिन हरनाय जायो। बिनिफ्राय नों आं बे सेन्टारफोराव फाननायफोराबो बिदिनो एसे दाम खमावसो लांखायो बिनिफ्राय ओमफफ्राय गावसोर हायो दाम बारा माने लाहैनाय जायो आरो औ बिदिनो हेन्दि बायदिसिना सबायाइ बिमा लेस्रा बेफोरबायदिया बेफोरबायदिखौहायो बिसोरो बांसिन मुलाम्फा खौहायो लाहैयो आरो जोंनिफ्राय एसे खमावनो लांनानै। औ नोंथांमोननिखिलाय माबायदि जे बेफार फालांगि बे खालामनायावहायो ओ बिदिनो बेसेनफोराहायो माबायदि आरो नोंसिनिखिजाय?
जोंनि बिबायदिनो जोंनिथिं होनबाबो मानसिफोरा जोंनिया फायखारिफोरनो बारा हरनो नामाया आरोना गावबा गावनो थांनानै ओ बाजारफोराव फानलिला बायनाय जायो होमबाबो बो दाम माबा बेसेनखौ खम मोनो नांगौ बायदि जोङो दामाव फाननाय जायो बिदि मोना इसोरो फायखारिफोरा जिबायदि दामाव बेसेनाव फानो जों बेबायदि बेसेनाव फाननो हाया आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां। बिसोरो फायखारिफोरा मालाय दैलि माने ओ दैलि माबा जाबाय नालाय बिसोरो नङा होनबा नों थां नों आं फानहैनायाथ' जोंना दिनै फानहैगोन गाबोन गैया। सोमफोरोर फानहैगोन बेफोरबायदि नालाय नङा होनबा नों
अ नोंथां औ नोंथां नंगौ बिनि थाखाय बिसोरो जोंनो बेसेनखौ खम होयो।
औ औ नंगौ आरो नोंथांमोननिखै आरो आरो मा मा माने आबाद मावनानै बा मा मा मैगं थाइगं गायनानैहायो बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामहैनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां आगोलावनो फबायखांबाय हब फंनैसो बे फोरमायना आब'नि दा जोंनिथिं जु खाम होनदोंमोन नोंथाङा जोंनिथिं जुखाम गाया जोंनिथिं बिदि खुसेर गायो थालिर दाथ' दैज्लां सिजोन नङा हबा दा माइ गायनानै दा इफोरो गायजाया इफोरो दा बोरि बोरि हायाव गायनाय थाङो खुसेर थालिफो
औ औ बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव नोंथां
सामथानि बेलायाव नोंथां जोङो जोंनिथिं दा बिदि जोङो नुनो थाङाखै आरोोना नोंथां दा बेहाय
औ औ
मा नोंथांमोननि जा फिथाइ सामथाइनि बागै फिथाइ सामथायाइ गायो नामा नोंथां
फिथाइ सामथायाइखौथ' बेफोरबायदि गायनायखौ आङो नुनो मोनाखै नोंथां जोंनि ै माने ओरैजाय साइदावहाय एसे दङ नोंथां इदिनो बग्रि बेलाथि बे बेफोरबायदिखौ गायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
बेफोरखौहाय गायनानै माने फानहरनाय जायो बिदिनो जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो खान्थाल आनारस थाइजौ बेफोरबायदिखौनो फानहरनाय जायो आरो आरो जेरैहायो थाइगिर फिथाइ बेफोरबायदिखौहायो फाननानै जोङो एसे मुलाम्फा मोननाय जायो आरो नोंथां। औ
होमबाबोथ' नोंथां गासैखौबोथ' फायखारिफोरासो लांजोबखायो ना नोंथां नोंथांमोननि जा?
औ बिदिनो बांसिन फायखारियानो लांनाय जायो बिदिनो नों आं बिदिनो फानहैयो फानहैनाया एसे खम आरोना नोंथां जोंनिखै आरो माने सेन्टार बेफोरबायदि बाजारफोरा बारा इसिबां खाथि खाथि गैयिनि जाउनावहाय जों बांसिन फायखारिनो हरनाय जायो आरो नोंथां।
दा
औ फायखारिफोरा ओरैजाय माने जोंना अरुणाचल बरदार जायो नालाय नोंथां माने बिसोरो दफ्लाफोराथ' गोबां माने हाजारखि दाम होनबाबो बिसोरो बायनानै लाङो नालाय नोंथां। माने बेयावहाय फानहैनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो। जेरै ओरै राजकट साइद होनो जोंनिखै बाजारखौहाय आरो ना। नामा बेयावहाय फानहैयो आरो बिदिनो गोबां ओरैजाय अरुणाचल सिङावहाय जोंनि आसामनि सुबुंफोराहायो बिदिनो जों आसामनिफ्राय बायना लांनानै माने अरुणचलावहायो गोबां माने फानहैनानै मुलाम्फा मोनबोनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो नोंथां
नोंथां जोंनि समाथ' आंखाल समाबो दा नोंथांनो सावराय बि फालांगिनोस ायनानै जोबोद मोजांबो नांबाय गोजोननायबाय थाबायस दे होमबा लाखि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे नोंथां दे।